ओ ओइ लाउड स्पिकार जाया जे एसे माबा एसे लाउड स्पिकार जायाखै जे बेनिखायनो एसे माबा जादोंमोन बुस्थुआ
अ दा जाबायना
आरो नेटनिबो पब्लेम जायो एसे
औ
दायो जादो ना
दायो-दायो दायो मोजाङानो खोनादों सोर मा औ
औ दाथ' मोजां खोनानाया खोनादों बारू औ दा जि मोजां खोनादों औ बुं आं बिस्वनाथ सारियालि
दानाना ओम माबा मेन न'आ
अ मेन नङा गह गहपुर-गहपुर -गहपुरनि नोंलाय बहा न'वा
आंना इयावनोखा बिस्वनाथ फोजाफैदों होनदोंमोन बेयावहाय
औ-औ
ओंखायथ' बेे बबे औ वबे-वबे जायगानि वबे जायगा साइदनि
आङो
उम
आं दा नैबे बिसनाथ सारि बामगिर जि गामियाव थायो आरो बेवहाय हाबा जाफैदों आं
बेयावथ' हारसो जाफैदों ओमफ्राय मेन न'आ सिगां थाग्रा नङा मा
अ आंनि मेन गहपुर गहपुर राङाजान होनो आं गामि दहाय हजोंहाय राङा जान होनो आरो नोंना मा गामि नोंनि गामिनि नामा?
बे बै माबानि ओ दैमालु खाथिनि
नङा नङा दैमालु खाथि नङा आंनि न' आं औ बुं
हाय बबे बबे जायगायाव बेरायखो सिख्ला समाव हेलौ
खोनादों। औ माने आं गुवाहाटी इउनिभारसिटियावनो माने गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव आं फरायदोंमोनथ'
औ औ
दा बेयावनो गुवाहाटीयावनो जेसेबां नायनांगौ खिनि दं एसेबां बेरायबाय आरो खायसे खायसे कामाख्या फोराव थांबाय बा बेै माबा बेरायबाय आरो एसे बेयावनो
न'खराव साबसे दं?
जोंहा हजों न'खराव गासै माबामोन जेनेबा आंहा आब' सासे दंमोन। ओमफ्राय बिनानाव सासे फंबाय सासे जे आरो आं आरो आइ बाबा मोन दं आरो
बिनानाव सासे फंबाय सासे जोंहा बिदा जोंहा बिदा बिदा फंबाय साब्बा
साबा न'
बिदा फंबाय साबा बिनिफ्राय एखेबारे बि
औ खोनायाखै नों मा बुंदों हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
खोनादों ना खोनायाखै?
औ औ दे खोनादों दासो बुं
अ
औ मा होनदोंमोन बुंसाय?
हाबा जाबाय ओमफ्राय बेलेग जाबाय नवावनो थायो आरो
अ आइ बा बा दंना नोंस्रा नआव
दङ उ दहाय एसे खासिया खोथिया जावैखांबाय ओमफ्राय दा आं दखानाव दंफैयो ओमफ्राय आयमोना नआव दङो
औ औ खेथि खालामो ना नआव नोंसोरनाव खेथि खालामो ना हेल
हेल
हेल अ खेथि खालामो नामा नोंस्रा नआव
बिदिथ खालामो खालामनाालाय माइ गायो ओमफ्राय बागान दङ बि औ नोंस्रालाय
जोंहाबो माबा बे माइ गायो
ओरैनोथ ओरैनोथ
बुं हेल हेल
खोनायाखै
औ बुं दे मा होनदोंमोन
खेथि खालामो ओमफ्राप बाबाया गामियावनो माबायो आरो मास्टार मावो आरो
मस म उनाव
उ
बे बालि सांथिं जाय धेर जोंहा माने जोंनि लोगोफोर हाबा जाफैनाय दङ
ए बालिसां खाथियावनोथ' आरो जोंनि थििंजायै रिजे्भ मांखिननानै नोंसिनि
औ औ औ औ सानैयानो दङ आरो जोंनि माने हजमगपुरनि माने जोंनि गामिनिफ्रायबो खारबोनानै थाफैनाय दङ बेयाव माने
ओह
थांफेराखै आं बिथिं बै खैला जुलि होननाय गामिसिमल' थांफेरदों
खैला जुलि खैला जुलि अ खैला जुलि ए
औ औ औ बेयाव थांफैबाय बाय आरो बाखि बि बेयावनो लास्ट थांदों बे सिम थांनाय जायाखै
बेसे गोबाव जाखो हाबा जानाया
आं हाबा जानाया पास बोसोर जाबाय
फास बोसोर
औ पास
ओ ओरैनो माबा हा बेसेबां मोनो
माया?
बैसोआ
आना बैस दा थार्टि वान
थार्टि वान
औ माने आङो टु थावजेन सेभेेनटिनावनो मास्टार दिडग्रि कमप्लिट जादोंथ' गुवाहाटि इउनिभारसिटिनिफ्राय औ सेभेेनटिनावनो कमप्लिट खालामदों आरो ओमफ्राय कमप्लित खालामनानै आं बे माबायावहाय गपुरावनो प्राइभेट कलेजावहाय माने मावबाय बोसोरनैसो
औ औ औ
बेनि उनाव आरो बिथिं हाबा जाफैबाय आरो दा हाबा जाखांनायनि न'आव बेयाव थ' बेयावथ' दा जेबो बर्थ'मान जेबो खालामथ'वाखै ओरैनो दंथ'यो आरो बाखि बैसोन निबे पाबै पाबै पाबै कलेजाजे
औ औ जे आर जुनुर कलेजाव ज से सिनियर खोमालै
ओ हायार सेकेण्डारि हायार सेकेण्डारि जुनियर कलेज थांदोंमोन बेयावथ' बर्थमान जेबो गैथ'व म खबर गैथ'वा माथे जेरावबो होना दोन्दोंबारु जेबो माबाया जाथ'वाखै माने। दा न' आवनो दं। गैया आरो
बै माबाया माबायासो मावोमोन जोंनिनो लोगो प्रनय
अ नोंसिनि लोगो नामा
उम प्रनय आदाया जोंनिफ्राय बोरसेसो गिदिरसिन सोरो
अ' अ' आं थांदोंमोन होमबा औ आं थांबा बुंदों बारु सोरबा मावखानाय दङ बिदि होननानै आरो गोनां जायोबा खबर हर बानो जाबाय होननानै बुंना दोनदों आरो आं।
ओ बे माबाजोंनो रायलायबानो बे आदा प्रनय जों रायज्लायबानो गावहा माने बांद्राय सम होनो हाया मानसिया आरो मानसिया बि एद बो खालाम गासिनो दंमोन।
औ औ
ओ बिमाया सुखु जायो। बियो
मा ओंख्रि जाखो दिनैलाय?
ओंख्रिया माबासोमोन मा होनो उम नासोमोन। नाजों मामोनथाय माबा मोनसे मेग
बावगारबाय नामा?
आइया नागिरा नागिरि संदोंमोन।
हा हा
आइया मा मा मैगं नागिरदोंमोनथाय
औ औ
मा मावो हासबेन्डआ?
हासबेन्डआ जब मावो।
जब मावोना? अ' मादि मायाव मावो?
बे माबायाव टि एम सियाव टि एम सियाव। तेजपुर मेडिक
अ' थिमसावहाय।
औ टि एम सि आव।
अ' ह ह ह मोजाङानो दा माथो।
दंथ'यो थिगानो बारु बरथ'मान मोजाङानो।
खरनि ओमफाय दा माहोननो
ओ औ दा माने जेबो आखाया जेबो खामानि गैथ'आ ना दा जेनेबा जि मोननो माने बेयावनो बेस्थ' थानो नागिरो आरो बेस्थ' थानो मोनबा मोजां मोनो आरो आरो अलरेडि माने सिगाङावनो बिदि माबायाव माव मावखांबोनाय ना ओमफाय माने बियावहाय माने आरो बर'फोर माबा हिसा एसांबो गैया जे बेखायनो जोंनि हजोंथ' माने बिदि माने कलेजफोर दंबाबोथ' बेयाव बर' मिडियाम बारा गैयानो बेवहाय माने आं बर' साबजेकआवसो मासटारदिग्रि खालामदों नालाय दा जोंनि हजोंहाय बाद थ जेरावनो मेरावनो मोनसे जुनियर कलेज खुलिबानो बेवहाय जेनेबा नोङो बर' साबजेक्टआथ' कम्पालसारि थाखा खायोनो दा जेनेबा नैबे जायगायाव थ' एसे जुनियर कलेज दंबावो बेयाव जे बर'फोर बारा गैया बर' गैयानो बुंजायो फ्राय गैयानो होनजायो न' जुनियर कलेजफ्रावथ' दा एसां सुबिदाबो गैयाना बेवहाय आरो जबफोरखौ खौबो मोनथ'वाखै होबाय थादों बारु होबाय थाबाबो आरो जायाखै आरो इन्टारभिउ होगोन ना होआ नोंलाय
आङो माबा ओ ओ आंहा बैसोआबो उन्दै नालाय
औ
ओ माबारलसो थांदों टुइन्टिथ्रि
औ नङा दा जेनेबा दि ए लेड फोर खालामनाय दङ नामा नों गैया बि एड दि ए लेड फोर
माने
औ
ओमफाय आङो माने उम आं आङो माबा दाख्लैसो नैबे दाख्लैनि माबा फ्राय एम ए खालामनो सानदोंमोन माने दिफ इउनिभारसिटियाव हाय
औ औ
बेनि उनाव हाय मा जायो।
उम उम दे मोजाङानो जागोन दे फरायबानो जाबाय उम उम फरायबाय थाबानो जाबाय बैसो थानायावलाय आरो उम
उम
आमफाय ओरैनो मोजां न' गासिबो?
मोजाङानो न'खद
ओं उम गासिबो मोजाङानो उम उम
मा ओंख्रि जानाय
जोंहा दालि दालि आरो सबायबिमा फाजिमोन
ओरैनो माबाफोर गैया गथ' ग गथ गथाय गैला
गथ' फिसाजो दङ फिसाजो दङ स्कुलाव होबाय माने स्कुलाव होबाय औ औ दोनथ'लायनसै नामा न' दिनै सम
मा उ जाबाय
औ दे ओं
ना जाबाय माबाया गोजा आं नायाखैनोमोन दे
औ दे दे